हेल' नोंथां?
औ नोंथां।
नोंथांआ खोनादोंना?
औ खोनादों।
दा आं सावरायनो सानदों नोंथां जोंनि बर' हारिनि ओ जानाय लोंनाय, गाननाय, जोमनाय आरो फुजा फोरबोनि सायाव। नोंथां।
औ।
दा जोङो जोंहाथ' बुहुद फुजा फोरबो फैयो जोंनि हा-हारिनि गेजेराव नंगौ ना नङा नोंथां?
अह नंगौ नोंथां।
दा जेरै मागो-दमासि आरो बैसागु। बा जोङो बै सागुखौ जों माबायदि फालियो नोंथाङा बेनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
बैसागुखौ माबादि फालियो होनदों न' नोंथाङा? अह अह। आ बैसागुखौथ' जोङो ओ गिबियाव जोङो ओ जा मानसि बैसागु फैनायनि सिगां थ' जोंहा ओ मोसौ बैसागु फैग्रोयो नङा होमबा नोंथां? ओ जा मोसौखौ जोङो थुखैनो थाखाय ओ जा जिहेथुबा थाराय
औ मा मा नांगौ जायो बेयाव नोंथां?
औ अह अह। बेयावहाय ओ थाराय नांगौ जायो। ओ फान्थाव ओ लाव नां गौ जायो। आरो हालदि आरो ओ लाय आरो ओ गुबुनफोरखौ नुनाय बायदिब्लाथ' ओ गुबुनफ्रा औवा बिलाइफोरखौबो हो फायो आरो
औ अ।
थानाय बेफोरखौबो होफायो। ओ बेफोरजो बेफोर खौ होफानानै ओ मोसौखौ दैमासिम लांनाय जायो बा गावनि खाथि-खाला थानाय हाखरफ्राव बा ओ दंग' दंग'फोरावबो लांनानै थुखैनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जायो आरोखि ओ लांना लांनानै थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जा जिहेथुुबा आ गोजाम मा होन्नानै बुङो बे खौ ओ फागा ओ गोजाम फागा जा ओ दे खौ जोङो ओ दैमा सेरावनो ओ गारबोनाय जायो आरोखि आरो मोसौखौ थुखैनाय समाव ओ दा जों जे एबा हानानै लाखानाय बै लाव, फान्थाव ओ हालदि बायदिसिनाखौ ओह बेफोरखो जों लां फानानै आह ओम लावजा फान्थावजा बेफोरबायदिखो जोङो मेथाइखौ खननानै थुखैनाय जायो औ ओह बिनि उनावहाय ओह जोंहा ओह बैसागुनि नेक्सट दिनखालि
औ
थि फोरबो जायो बैसागु फोरबो आह बे बैसागु फोरबोआव हाय आह गिदिरा उन्दैखौ ओह बोर जास्रियो आरो उन्दैया गिदिरनिफ्राय बोर लायो आरोखि बेनि उनावहाय ओह जा जोंहा थैलांनाय एबा रुंसारि जालांनाय बिथांमोनखौ ओह गोथैसि महरै ओह-ओह जौ एबा ओह जुमायखौ ओह बावनाय जायो आरोखि ओ बेनि उनावहाय ओह जोंहा नेक्सट-नेक्सट साननिफ्राय ओह जोंहा बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरोखि
औ
ओ नोंथाङा ओ जोंनि बर' हारिनि ओ गाननाय जोमनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आं फोरमायना होनो हागोन नोंथां मानो हाया जानो दा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' जोङो गासिबो जोङो सानफ्रोमबो माने जों ओ बर' हिनजावफोराथ' दख'ना गाननानै थानायखौ नुनो मोनो खायनो बेनिअनगायैबो जों आ ओ मायबा मोनसे जोङो जेरै बाथौ खेराइ फोरबो जायोब्ला माबा बाथौ फुजा जायोब्ला जों बेयाव गासैखौबो उम आइ हिन्जावफोरखौबा आइजोफोरखौ जोङो दख'ना गोमो ओमफ्राय
फालि गुफुर लानानै जोङो जेनेबा जों दा बाथौ फुजा जायोबा बेयाव थांनाय नुयो बिदि गाननानै आरो बेरा फारसे बिदि जों हौवाफोरखौबो गामसा गाननानै बा गिन्जि गानना गोदोनायाव फालि लानानै जों थांनाय खौ नुनो मोनो
औ
दा बेनि अनगायैबो जोंहा नोंथां जेरै नोंथाङा दा बैसागुनि बागै बुंदों जोंहा बैसागो बोथोरा जाबाय जोंहा मोनसे बर'नि रंजानाय मोनसे
हेलौ नोंथां
हेलौ खोनादोना खोनाया नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
खोनाबाय
औ दा नोंथाङा बुंदों बैसागु बैसागु बोथोराव जोंहा बर'फोरा बा जोंहा बे समाव बोथोरा ओरैबायदि मोजां जायो माने गोरलै बिलाइ खिलियो जोंहा गोरान बिलाइया सिरिनानै आरो जोंहा गोदान दै गोलैनायनि गेजेरजों जोंनि गोसोफोरा गासि नाबो गोरलै जाजोबो आरो मिथिंगानि गोथां गोथां समायना बिफां लाइ फांनि गेजेरजों आरो जोंहा देहायाव जोंनि गानग्रा जि गोमो गोजा गोथां गोमो बेफोरबायदि गोदोनायाव आर'नाइ लानानै दख'ना गाननानै बा हौवासाफोरा गामसा गाननानै जोङो गासैबो बैसागु रंजानो थाखाय ग्रोम ग्रोम ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला
औ।
समाव जोंहा गासैनिबो माने गोसोआव रंजानाया जाखांफैयो बोथोरजों लोगोसे। मानोना बै समाव जोङो जोंनि गोसोआ रंजानायजोंनो उसिफावो। नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा बै समाव नोङो सासे मानसिया सोरबा नोङो दख'ना गानाबाबो बे मानसिया बै समाव गानथारगोन दख'नाखौ। बा सोरबा लंपेन्ट गाननानै बेराय हैबा मानसिया बै समावनो लंपेन्ट गानना बेराया जोङो गामसा गाननानै गोदोनायाव आर'नाइ फालि लानानै जोंनि बेरायनायखौ नुनो नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां
उम बेबायदिनो जोङो बैसागो बोथोराव जों गासैनिबो न' न' थांनानै जोङो ओ गोदो जेरै नोंथाङा बुंनाया जोङो गोदोरखौ मान होनानै उन्दैया बिसोरनिफ्राय उन्दैफोरखौ गोदोरा बोर सस्रि हरो नङो नङा
औ नंगौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
अ हेल' नोंथां खोनायाखै अ गाननाय जोमनायखो बुंनो थाङोबा नोंथां जोंहाथ' गाननाय जोमनाया जोंनि हारिनिया गासैबो हारिनिसबो साबसिन होननानै आं साननानै लायो।
औ
मानोना जोंनि बर' बर' आइजोफोरनि दख'ना फास्रा गाननाय जोमनाय बेफोरो गासैनिसायबो आलादा आरो बयनिखुइ ख्रुइबो बुहुमाव मोजांसिन बा समायनासिन द्रेस जोमग्रा होननानै आं सानना लायो नोंथां। नोंथाङा मा बुंनो सानो?
अ बेथ' आंबो ओ समायना होननानैनो सानो मानो होनब्ला ओ जोंनि ख्रुइ आं गुबुननिखौ साबसिन दं होननानै आं बारा साना आरोखि। मानो होनब्ला ओ जेरै जेरै जोंहा ओ गाननायनि बेलायावनो आर'नाइ बे जोंनि एंगाराहायै मोनसे ओ ओ मा होनो जोमग्रा आरोखि।
औ।
ओ जिहेथुबा जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आबौ आबैमोन बा आगोलनि बोराय बुरैफ्रानो बाहाय बो खानाय आरो एंगारनो हायै जा गालांदों नेरसोन महरै जोङो ओ जोङो
औ।
ओ एंगारनो हायै जाहैबाय। ओ आरो लो लोगोसे गाननायनि बेलायाव ओ जिहेथुुबा लांगा बेखौ आजिखालि मा होनो इन्डासट्रिफ्रावबो बानायनाय जायो आरोखि। आगोलथ' न'खर न'खरनो। दायोमोन। नाथायबा दानि जुगाव ओ। गोबां आं खौनो दानाय लुनायखौ नुनो मोना आरोखि। बांसिनानो बायनानै गानो बिदिखौ नुनो मोनो‌। आरो बे बैसागो बोथोराव आरो मा होननानै बुङो बेखौ ओ गोजा गोमो बा गोथां नोंथाङा बुंखांलांबाय। दानिसो ओ बेफोरबायदिनो गाननानै। गोबां रं जायो आरोखि
उम। नंगौ नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो दानि जुगाव ओ जि जोमफोरखौ जोङो बांद्राय जोंनि बर' आइजो बा सिख्लाफोरखौ जों दानायखो नुनो मोना बा जोङो। दारिमिननिफ्राय लाना फैयो। नाथाय आं। सानो मा नोंथां। बैफोरबायदि दारिमिननिफ्राय जोङो गाननाय जों जि जोमा जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो। फोर जाबाय गावनि। फालांगिनि थाखाय बा सानसेयावनो बुरजा बुरजा जोङो बा गानग्रा जिफोरखौ जों दरननो हायो। बेनि थाखाय बेयाव। गोख्रै जानायनि थाखाय बेखौ थाबनो दिहुननायनि थाखाय बेयाव जिफोरा मोजां जाया आरो आं बेराफारसेथिं बुंनो थागोन नोंथां जोंहा लाइमोनफोरा बेखौ सोलोंना लानांगौआ जोंनि थाखाय मोजां मानोना बियो जोंहा गोमालाङोबा जोंनि सिनायथिया जोंहा थानाय नङा। नंगना नङा। जों सिनायथिखौ लाखिनो थाखायनो। जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्रा बा हारिनि गासैबो बुस्थुआनो जाया मानो जों बेफोर गासिबो सोलोंना लानांगौ। बा आइजोफोरा जि दानायखौ। सोलोंनांगौ बा हौवासाफोराबो जोङो हालेवनाय बा खदाल जावनाय बेफोराव जोङो आखा फाखा जिब्रै जेरैबो बिथिङाव आखा फाखा जानांगौखौ आङो होननानै सानो नोंथां
औ
सम आरो बोथोरा सोलायखायो नोंथां आरो जोंहा गोनोखोआरि जुग बिदि होननानै जोङो जो गोनोखोआरि जुग नं गौ नोंथां मोजांजों लोगोसे खारफा नाथाय जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो बावगारनो नाङा मालाबाबो
औ औ नंगौ नोंथां
फैनांगौ मानोना जों सिनायथि गैयाबा जों राव हारिमु गानग्रा जोमग्रा गैयाबा जोंखौ सोर सिनायनो
औ
दा जोंहा जे नै आर'नाइया जि आइ टेग मोनबाय जोंनि जौआ जि आइ टेग मोनबाय नंगौना नङा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंहा जेरै गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोंनो गासैखौबो नांगौ जायो जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय लोंनाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां
औ नोंथां
जोंनि बर' हारियाथ' जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे समायना गेरेमसा हारि नंगौना नङा नोंथां जोंहा मा गैया जोंहा गावनि राव दं हारिमु दं ओ जों गासिबो दंजोबो जोंहा जि नांगौ बे बेफोरनो
औ
दा मोनसे हारि जानो गोनांबा बेफोरखिखौ जा जा नांगौ बेयो जोंनि हारिनि गेजेराव दोनखाजोबो आरो नोंथां दा नों नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो दंअबा नोंथाङा बुंजागोन बेनि सायावनो
अ बुंनोथ' दंमोन नाथाय समाबो थौले जाहैबाय नोंथां
दा नोंथांदों होनबा आङो रायजलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिम फिन खेबसेबाव आरो आंनि गोस गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनायानो जाबाय ओम बेसेन गोसा समखौ आंनो होनायनि थाखाय हाय
औ
उन समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै सानबाय आं नोंथां
औ औ औ
दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिदिब्ला